हेलौ
हेल' नोंथां
औ नोंथां खोनादों ना नोंथां
खोनादों
औ नोंथां नोंथांखौ कल खालामनायनि जाहोनानो जाहैबाय ओ नोंथांजों आं मोनसे
उम
मोनसे आयदानि सायावसो नोंथांजों सावरायनो नायदोंमोन नोंथाङा सम होनो हागोन नामा नोंथां
हागोन नोंथां
अ बे आयदायानो जाहैबाय बैसागो ओ बैसागोआव जोंङो औ बैसागोआव जोङो माबोरै मा मा खालामो आं नोंथांनो एसे फोरमायना होलांग्रोनो सानदों
औ
अ नोंथां बिदिब्ला बैसागो होनो अब्ला नोंथां जोङो ओ बेयो जोंनि बरफोरनि मोनसे आमाय थख्ल होननानै बुंनांगोन नोंथां मानोना जोङो बेखौ गोदो गोदाय जोंनि आबै आजौ आजै आजौ जों मोनथियै समनिफ्रायनो बेखौ बे बैसागोखौ जोंनि आजै आजौ बा आबै आबौमोना जोंनिया फालिबोदों बेनिफ्राय बैसागो होनोब्ला नोंथां बैसागोआ जाहैबाय आरो जोंनि बरफोरनि मोनसे गोदो गोदायनि फ्रायनो सोलिबोनाय मोनसे ओ एंरंगार हायै एंगार हायै एंगार हायै मोनसे जोंनि फोरबो जे बैसागो होनोब्ला नोंथां बैसागोआव जोंनिया गोबां खामानि मावो बा गोबां गोबां बायदिसिना मोनसे बैसागोआ जोंनि रंजानाय मोनसे
औ
माबा जोंनि फोरबो मोनसे बैसागो होनोब्ला नोंथां औ बैसाग बैसागोआ गिबि बैसागो होनोब्ला नोंथां गिबि बैसागोआनो जाहैबाय ओ जोंनिया मोसौ बैसागो मोसौ बैसागो होनोब्ला नोंथां मोसौ बैसागोनि बागै आं नोंथांनो एसे फोरमायना हो होलांनो सानदों मोसौ बैसागो होनोब्ला नोंथां गिबियावनो जोङो जाय सानखालि गिबि गिबि बैसागो बा मोसौ बैसागो खालि जोङो गिबियावनो जोङो मोसौफोरखौ गलिनिफ्राय ओ होना लांनानै बा जों गलिनिफ्राय मोसौफोरखौ ब होननानै दैमा बा हाखर बेफोराव जोंङो गिबियावनो थुखैनो लांङो मोसौफोरखौ खैयो सुखैखांनायनि उनाव जोङो लाव जों बेफोरबायदिनो लाव फान्थाव थाराय बेफोरबायदिनो गोबां हालदै बेफोरबायदिनो गोबां जोंङो दिग्लिथि फोरफोरखौ लानानै जोङो बेफोरखौ हानाय जायो हानानै जोंङो गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमै खालामो नाथाय जोंनिथिं बे बेफोरबायदि खालामोदो बेनिफ्राय जोङो हाना लानानै जोंङो बेखौ माला सुयो माला सुनानै जोंङो खायफा मालाखौ नआव लाखियो आरो खायफा मालाखौ जोंङो ओ फोथाराव लांफायो बा जोंङो मोसौनो गानहोयो बेनिफ्राय जोंङो मोसौनो गानहोखांनानै जेब्ला मोसौखौ थुखैखांनानै बेनो मोसौनो गानहोखांनानै जोंङो जेब्ला बेनिफ्राय जोंङो
औ
साराय साराय बा खान्थानि हांगारखौ हख हखनानै बा बुथुमनानै जोङो बेयाव जानाय थाव फोननानै लायो। जानाय थाव फोननानै लानायनिफ्राय जोंङो बेनिफ्राय औवानि जोंङो हासुं बानायो औवानि मोनथाम थुख्रानि हासुं बानायो हासुं बानायनानै जों बेखौ खाजबना लायो खाजबना लानायनि लाखांनायनि उनाव जोंङो ओ बै खाजबना लानाय हासुंखौ जोंनि बै गलायनाय हांगार बेयाव जोंङो थुनानै जोंङो मोसौनियाव थुनानै होनाय जायो बा मोसौनियाव फोननाय जायो बेखौ मानो फोनो होनोब्ला नोंथां जोंङो गोदो गोदायनिफ्रायनो मोसौ बोरमाफोरखौ जोंङो दुब्रि फोथारबा बायदिसिना जायगायाव जोंङो होनानै हरोमोन बेनिफ्राय अरननिफ्राय अरननिफ्राय
औ
बेफोरखौ मोसाफोर मोसा मुफुर बायदिसिनाफोरा जायोमोन बेनिफ्राय जोंङो रैखाथि मोननो थाखाय बा जोंङो जोंनि फो फोथायनाय मोनसे जा बे फोथा फोथा फोननाय बेयाव जोंङो फोथायो जे जे बेफोरखौ फोथाखौ फोनोब्ला जोंनि मोसौफोरा सिनाय मोनै जागोन आरो सिनाय हायि जागोन बेनिफ्राय जोंङो मोसौ बोरमाफोरनि ओ मोसा मैसोफोरनिफ्राय मोसा मुफुरफोरनिफ्राय जोंङो एसे सहाय मोनगोन बा रैखाथि मोनगोन होनानै जोंङो बेख खौ फोथायनाय जायो बेनिफ्राय जोंङो नै थि बै ओ माबा नैथि बैसागो लायो सरि। बेनिफ्राय जोंङो मोसौफोरा जेब्ला ओ बेफोरखौ होना हरो होना हरनायनि उनाव जोंङो बेयाव जोंङो मोनसे सल' खनो। बा जोंङो माबानि बागै मा होनो ओ जे जोंनि मोसौ बोरमाफोरा बा जोंनि जिब जुनारफोरा मोजाङै थाथों होननानै जोंङो मोनसे आर'ज खालामनाय जायो। बेनिफ्राय जोंङो मोनसे सल' रोजाबनाय जायो जाय सल'आनो जाहैबाय लाव जा फान्थाव जा बोसोर बोसोर एरबाय था बिमा गायदे बायदि दा जा बिफा हालुवा बायदि गंमिना बलद गिदिर जा बेफोरबायदिनो होनो जोंङो। मोनसे सल' रोजाबोबा जोंङो आनान गसाइनिफ्राय जोंङो आर'ज गाबोन
नोंगौ नोंथां।
बेनिफ्राय जों मोसौ बोरमाफोरनो जोंनि जा हानाय बेफोरखौ जोंङो जाहोयो एसे जाहोयो लाव फान्थावफोरखौ जाहोयो आरो जोंङो थारायजों बुज्राव बुज्राव बै सल'खौ रोजाबनाय जायोमोन बेनिफ्राय जोंङो औ औ बेनिफ्राय जोंङो ओ बै आग्लायनाय जा जोंनि हानाय मैगं थाइगं लाव बायदिसिना फान्थाव बेफोरखौ जोंङो न'सिम लाबोनानै जोंङो खायफा सुबुंफोरा औ बेफोर खायफा सुबुंफोरा बेफोरखौ जोंङो लाबानै खर' सुयो बा जों खर' सुयोमोन खायफा सुबुंफोरा। गुबुन गुबुन जायगाथिं गुबुन गुबुन जायो नाथाय जोंनिथिं खाय फा सुबुंफोरा खर' सुयो जे जोंनि खर'नि मैलाफोरा खारथों होननानै जों बेखौ बानायनाय जायो। बेफोरबायदिनो मोसौ आरो मोनानाय लोगो लोगोनो मोसौआ जेब्ला न' फारसे गिदिंबो फिनो अब्ला जोंङो मोसौनो थाखाय जोंङो गोदान फागा खाना दोननाय जायो बेयो फाथोजों बानायनाय जायो बे फागाया। बेनिफ्राय जोंङो साथि खाला लगायनानै मोसौनो बै दिनाखालि गोदान फागा। होनाय जायो आरो जों मोसौनो उदै बुंजासे। उदै बुं सासे बै खालि बै सानखालि जोङो आदार होनाय जायो बायदिसिना होनाय जायो बेनिफ्राय नैथि बैसागो होनोब्ला नोंथां नैथि बैसागोआ जाहैबाय मानसि बैसागो होनो बे नोंथां मानसि बैसागोआव जोङो गिबियावनो सोरांनाय लोगो लोगोनो जोङो दुगैस्रां लोबस्रां जोङो आफा बोराइ बाथौनियाव बा जोंनि सिजौ गुदियाव जोङो आलारि बाथि बाबाय जोंनि बे जा थांना थानाय राहा बेफोर सहज जाथोंबा जोंनि बे बेमार आजार बायदिसिना बेफोरनिफ्राय रैखाथि मोनों ाथों बा जोंनि माबाया जोंनि इयुना मोजां जाथों होननानै जोङो बेखौ आर'ज गाबनाय जायो बेनिफ्राय आर'ज गाबखांनायनि उनाव जोङो गेदेरखौ मान होयो आरो उन्दैखौ अनो गेदेरखौ खुलुमनाय जायो बेफोराव जोङो न'खर न'खर थांनानै बा खायफा सुबुं फोर न'खर न'खर थांनानै खुलुमहैयो गेदेर निजिनि गेदेरखौ खुलुमो आरो उन्दैखौ मान होयो बेफोरबायदिनो जोंनि नैथि बैसागोआ बेफोरबायदिनो बारलाङो बेनिफ्राय थाम ामथि बैसागो होनांगोन नोंथां जाय थामथि बैसागो खालि जोङो मो थानो ओंखारो जोंनि गामिनि सेंग्रा सिख्ला गासैबो लोगो नांनानै
गासिबो लोगो नांनानै जोंनि हारिमायारि हारिमुवारि जोंनि गाननाय जोमनायखौ गाननानै जोंनि जेरै सेंग्राफ्रा गामसा आर'नाइ फालि बेनिफ्राय आर'नाइ गस्ला बे बेफोरबायदि गाननानै जोङो मोसानो ओंखारो आरो सिख्लाफ्रा जोंनिया जोंनि दख'ना बेफोरबायदिनो आर'नाइ फालि बेफोरबायदिनो गोजा बिबार खानायाव गोजा बिबार बेफोरबायदि खाथाबनानै जोंनिया मोसानो ओंखारो आरो जोङो गामि गामि थांनानै बा न'खर न'खर न'खर थांनानै बेफोराव मोसानाय जायो आरो जोङो जा मोसानाय मोननाय जे जोंनिथिं स्नि स्नि सान मोसानाय जायो गुबुन जायगाथिं गुबुन गुबुन मोसायो नाथाय जोंनि सिं निसान मोसायो बेफोरबायदिनो जोङो जोंनि मोसायो न'खर न'खर हाबनानै जोङो मो थायो रंजायो बेफोरावनो जोंनि सोरजोंबा गाज्रि मोनलायनाय सोरजोंबा हामा मोनलायनाय नांलायनाय बेफोर फोरो जोंनिया बेफोरावनो बेफोरखौ जोङो दोनथ'नानै बे बैसागो बोथोराव गासैबो जमायैनो रंजायो आरो जोङो बेफोरबायदिनो स्नि सान बैसागोखौ बारहोयो बारहोखांनायनि उनाव ओ जा जोंनि मागिनाय बा जोंनि मोसानाय मोननाय जा जोंनि थाइसे थाइनै बेफोरखौ जोङो बै स्नि साननि लास्ट खालि बा जोङो बेफोरबायदिनो जमा जालायनानै बेदर बेदर बेफोरबायदिनो जा माइरं बेफोरो मोननाय बेफोरखौ जोङो जमा जानानै जोङो खाना जायो आरो बै सानखालिबो जोङो गोबां जोंनि गोसो सिंनिफ्राय गाज्रि मोनलायनायफोरखौ हंगार सारनानै मोसानानै जोङो बेफोरबायदिनो स्नि बैसागोखौ जोङो बारहोयो अ बेफोरबायदिनो जों नोंथां नोंथांमोननि जायगायाव
औ
जे बैसागोखौ माबोरै फालियोबा मा मा खालामो बैसागोआव नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नोंथां जेरैहाय नोंथाङा आंनो ओ गोबां बिबुंथि लाखिबाय गोबां ओ फोरमायथिबाय बेखौ आं नोंथांनिबो साबायखर बावबाय नोंथाङा जेथु आंनिफ्रायबो बिबुंथि ओ मोनथिनो आसा थिबाय दा नोंथाङा गोदोनि आरो दानि ओ बैसागु फालिथाय बेखौ नोंथाङा आंनो फोरमायथिबाय दा जिथु नोंथांनि सोंथि बेखौ आंबो फोरमायनो सानबाय जोंनि गामियाव ओ बैसागु फालिनाया जेरैहाय जोंनि गोदो समाव उन्दै उनला गासैबो ज' ज' जाजायै ओंखारलायनानै खाम सिफुं जथा ओ लानानै जोंनि गामिफ्राव लैहोर लैहोर फै ओंखारनानै
औ औ
मोसायोमोन जोंनि गामिफोराव बा जोंनि गामि खाथि खालाफोराव ओ बै गामिनिफ्राय बै गामियाव थांनानै खाम सिफुं जथा लानानै ओ जों बैसागोखौ फालिनाय जायोमोन बा फालिनाय फालिनो थांनायाव बा मोसानानै फैदोंबा बै न'खरा जोंनो माइ माइरं बायदिसिना हरनाय जायोमोन बैफोरखौनो जोंबो लाबानै जोंनि गामियाव बिदिनो नों बुं नोंथाङा बुंनाय बायदि बिदिनो जों थुबुर जानानै जों खाना जायोमोन रंजायोम रंजानाय जायोमोन दा बैफोरबायदि ओ रंजाथाइआ ओ गोदोनि आरो दानि गोबां फाराग जानो हमबाय नङा होमब्ला नोंथां? आरो गोबाङानो सोलायबाय
औ औ
गोदोनि समाव खाम सिफुं जथा लानानै मोसायोमोन दा गोदोनि आरो दानि दा जुगाव मा ओ एसे आलदा जाबाय आरोखि मा देख बा टेप लानानै दामनानै मोसानो हम हमलांबाय बैफोर गोदोनि दामजु दामजुफोरा गोमालांनो हमदों ओ दा बेफोरबायदिनो गोमालांनो हमनो हमनायनि थाखायनो बा जोंनि बर' हारिया बैफोरबायदि गोमा ओ बायदिसिना ओ दामजुफोरा गोमालांनो हमनायनि थाखायनो जोंनि बर' हारिया मा खालामदोंसै बै स्नि बैसागु जोबखांनायनि उनाव ओ मा खालामो जोंनिया मोनसे स्नि बैसागु जोबखांनायनि उनाव बा जोबथि बैसागुनि उनाव जों बर' हारिया मा खालामो मोनसे बर' हारिया बै ओ दाबसे बै गामिनिफ्राय बै माने दाबसे जायगा